हेलौ
औ हेलौ
औ मोजाङैनो खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे।
औ। माबोरै दं नोंथां?
मोजाङैनो दंथ'यो उम
औ बिदिब्ला आं दा नोंथांजों जोंनि ओ बर'नि ओ आबाद मावनायनि सायावनो एसे सावरायनो सानदोंमोन
औ सावरायजागोन दे
औ बिदिब्ला ओ जोंनि बर'नि गाहाय आबादानो जादों माइ नङा ओमबा
माइ
औ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो माइ आबादखौनो बांसिन मावनानै सोलिबोगासिनो दङ'
औ उम
जों बेखौ दैज्लां बोथोराव माइखौ उम माइ आबादखौ मावनाय जायो बेबायदिनो मेसें बोथोरावबो गुबुन गुबुन दस्रा दस्रा जोङो आबादखौबो मावनो हायो जेरै ओ बे सर धोन्दिया टिसि बा बायदिसिना मैगं -थाइगंबो गायनानै जानायखौ जों नुनो मोनो
उम
दा जोङो गिबियावनो आबादखौ जोङो माबायदि आदब खायदाजों हालेवनानै माबायदि मावनाय जायो नोंथाङा एसे सुंद' फोरमायना
आ आ औ गिबियावनो जोङो माइ आबादखौ मावोब्ला खोथिया फोनो थाखाय माइखौ सोमना लायो।
औ नंगौ
ओफ्राय बेखौ सान हरसेबा हरनै सोमनायखौ बोखांनानै हरसेबा हर दोननानै
औ नंगौ
फोनाय जायो दुब्लियाव
औ
बेखौ फोहांनानै दानसेबा ब्रैजि दिन थानायनि उनाव खोथियाखौ फुनानै बेलेग मा से जायगायाव गायफिननाय जायो आबादखौ
थिग बेबायदिनो जोङो आबाद मावनायाव ओ माबायदि हालेवनानै जोङो मावनो हायो आबादखौ बा औ न'आव फिसिजानाय जों हालुवा मोसौ जोंनो हालेवनानै बे आबादखौ मावो नङा होमबा
औ
औ बेयावनो आरोबाव नांगोलजों मोसौजों हालेवनो थाखाय आरोबाव मा मा मुवा बेसाद नांबावगौ जायो जोंनो जेरै औ
जंगाल नांगोल जंगाल मै बायदिसिना बेसाद नांगौ जायो जोंनो
औ आरोबाव सेखा खदाल बेफोरखौबो नांगौ जायो। जोंनो ना औ सि आखाखौ जेरै जोंनो खोथियाखौ फुनानै आखा खानानो थाखाय आरुंखौ नांगौ जायो।
औ
बे आरंखौ जोङो औवानिफ्रायनो जिरनानै लानो हायो।
उम
औ आरो थिग बेबायदिनो जोंनो बावखाबोनांगौ जायो नङा होमबा?
औ
औ बावखाखौबो जोंनो ओ खोथिया दांग्रिखौ बाननानै माइ गायनाय दुब्लिसिम लांनानै थांनो थाखाय नांगो जायो नङा होमबा?
औ
औ बिदिनो नोंथाङा जोंनि माइ आबादनि बागै ओ मा मा माइ फोरनि मुंखौ नोंथाङा मिथिनो मोनो
जों नाथुरा माइआ गुबुन गुबुन रोखोमनि फैजोबबाय गुबुन गुबुन रोखोमनि दा गोदान गोदान आदबजों गोदान गोदान माइ ओंखारनायखो नुनो मोनदों जों दा
औ नंगौ
जोङो गोदो गोदो खोनानाय माइफोरा जोसा माइब्रा
औ नोंगौ
बिदिखौ नुनो मोनोमोन आरो
आरोबाव नोंथाङा मा मा ओ माइनि मुंफोरखौ मिथिबावो?
दा जोस सा मायब्रानि अनगायै बंग' बुन्दु
औ
ओमफाय दाथ' गोदान खुत्तुर पसातुर ना मायबा इदिबो खोनानो मोन
औ आरो मासुरि
मासुरि थेंग्राय नामा
औ
ग्रायबो दोंमोन खोमा।
औ नोंगौ। थिग बेफोरबायदिनो माइफोरखौ जोङो गायनाय नुनो मोनो आरो ना।
औ
औ बिदिनो जोस सा माइब्रा गायनायनि बेलायावबो जोङो गसा लानाय बा आगो लानाय होननानै बुङोब्ला नोंथाङा एसे ओ फोरमायनो हागोन नामा? मा मा नेमखान्थिफोर दङ बे आगोला नाय बा गसा लानायाव
आं
औ ओ जोसा माइग्रा जोसा माइब्रा खौ गायोब्ला जोङो ओ नेमखान्थि फोर बाहायनाय जायो जेरै गिबियावनो जोङो ओ दुगैस्रां लोबस्रां जानानै जोंनि बर'नि न'खरनि आइजो माहा रिया दुब्लियाव थांनानैहाय आलारि बाथि गय जरा फाथै जरा लानानै बेयाव ओ ओ खुलुमनानै जोङो ओ न'नि सुबुङा माइखौ गायग्रोनाय जायो बेखौनो जोङो गसा लानाय होननानै बुंनाय जायो। बुंनाय जायो औ आरो थिग बेबायदिनो माइखौ गायखांनानै ओ बेसेबां दिननि बा बेसेबां दाननि उनाव जोङो हानानै लाबोनो हायो
जोंना थाम दान जाफ्रामोआनो खोमा।
औ नोंगौ।
थाम दानाव हाजोब जायोना माया
औ।
मोजाङै
माइखौ हानानै जोङो माबायदि न'आव लाबोनाय जायो होनना बुङोब्ला जोङो बे आरुंजों सरनानै बावखाजों बाननानै लाबोनाय जायो नङा होमबा? औ बेबायदिनो न'आव लाबोनानै जोङो मोसौजों बा ओ दानि जुगाव मेचिन ओंखारबाय गोनोखो मुगायाव। बे मेसि न जोंबो जोङो नानायखौ नुनो मोनो। नों थांनि ओनसोल ओनसोलफोराव ओ दा मोसौजों नानायखौ बांसिन नुनो मोनो ना ओ मेसिनजों नानायखौ बांसिन नुनो मोनो?
जों नावथ' दा मेसिनानो फैजोबफ्रामबाय मोसौजों नानायखौ दाबा नुनो मोननाय मोनलिया।
औ नंगौ।
न'फा न'नै न'खरखौ नुयो।
औ नोंगौ, थिग बेफोरबायदिनो ओ माइखौ जोङो नानानै माइरं बानायनानै ओ जानाय जायो आरोना। औ थिग आरो आरोबाव बे माइखौ ओ गायखांनायनि उनाव जोंनो हासारनि गोनांथि जायो नङा होमबा?
औ
औ बे हासारखौ जोङो आगोलाव जोंनि न'आव फिसिजानाय मोसौ हालुवानिफ्रायनो मोननो हायोमोन, बे मोसौ दामब्रानि ओ खिनायखौ जोङो जमा खालामना दोननानै बेखौनो जोङो हासार महर महरै बाहायनो हायोमोन।
औ
आथिखालनि मुगायाव ओ नाथाय गोबां ओ गोनोखो मुगायाव गोबां रासायनारि हासारफोर ओंखारबाय। औ। थिग बेफोरखौबो होनानै जोङो आबादखौ दैखांनो हायो। ओ नोंथांनि बायदिब्ला जोंनि आगोलनि मोसौ हालुवानि हासार आरो दानि गोनोखो मुगानि रासायनारि हासार ओ बे मोननैनि गेजेराव माबे मोनसेया मोजांसिन? सिन होनना नोंथाङा सानो?
आंनिबा गोदोनि जुगनि मोसौ मैसो मोसौ मैसोनि खिजों बानायनाय हासारानो मोजांसिन होननानै आं सानो।
औ नंगौ। थिग बेबायदिनो जोङो आबाद मावनानै रांखान्थि बिथिङावबो जौगानो हानायखौ नुनो मोनदों आरो ना दानि जुगाव। औ नोंथाङा आरो बे आबाद मावनायनि सायाव माबाफोर बुंबावनो सानगोन नामा?
आबाद मावनायनि सायाव आं एसेबांबो मोनथिया
औ नंगौ। बे जोंनि ओ आबादानो आबाद माइ आबादानो जोंनि जिउ खुंनायनि राहा हिसाबै सोलिगासिनो दङ। जोंनि गामियारि ओनसोल फोराव औ थिग नोंसोरनि ओनसोलावबो बेबायदिनो आबाद माइ आबाद मावनायानो सोलियोना गुबुन आबाद मावनायजों बांसिन जिउ खुंनायखौ नुनो मोनो नोंथाङा।
जोंनाव दा बुंनाय बायदिबा माइ आबाद माइ आबादाबो गुबुन आबादाबो बिदिनो बाजि जौखोन्दो बाजि जौखोन्दै बिदि जाना दं।
औ नंगौ। औ बिदिब्ला नोंथांजों दिनै सावरायनो मोननानै जोबोरैनो गोजोननाय मोन्दों। आरो इयुननि समफोरावबो नोंथांजों फिन राय्लायबावनो मोनगोनखौ आसा थिनाय थाबाय। बिदिब्ला जोंनि रायज्लायनायखौ दिनै बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै।
औ
औ दे।